खोनादोंना
औ खोनादों।
औ
होम
दायो आङो नोंजोंहाय मोनसे टपिक लानानै राय्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो ना। औ बे टखिबानो टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा ओ मोसौ फिसिनाय न'आवहाय ओम जेनेबा जोङो जे ओ बांसिनानो दायोथ' मोसौ लानाया खम जालां-जालांबाय अब्लाबो खायफा लायो आ रोना ओमफ्राय बे खायफ लानायाव जेनेबा बे मोसौफोर खौहाय ओम बोरै माबोरैहाय ओमफ्रायो बोरै फिसियो आरो मानि थाखाय माने बांसिन बाहायनाय जायो। बेफोरनि बागै नों एसे माने नोंनि बुजिनायाव माने हमदांनो हानायाव नों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। आं जों बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौखौ फिबोदों बेखौहाय गाहा हायै आबाद मावनायाव बाहायनो थाखाय जोङो बाहायबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो अ मानो होनोब्ला जों बर'फोरा आबाद गाहाय हारि महरै जोङो हालेवनानै आबाद मावनो गोनां जायो। अब्ला बे हालेवनायखौ जोङो मोसौजोंनो हालेवनाय जायो। बेनि थाखाय लोगोसे जों। गोदो गोदायनि समाव नङामोनब्लाबो आथिखालाव गाइ- -खेर जाय गाइखेरानोखि जों सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे प्रटिनखौ लाबोनानै होयो। बेनि थाखायबो आथि- -खालाव मोसौ गाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय- जायोसै। बिनिफ्राय आरो जोङो फालांगि खालामनायनि थाखायबो मोसौखौहाय फिसिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा बे मोसौ- खौ फिसिनो थाखाय माखासे राहाफोर बानायनानै होनाय जायो। जेरैहाय जोङो मोसौखौ दोननो थाखाय ओ मोसौ गलि बानायनानै। होनाय जायो। ओ बेनिफ्राय। बे गलि। बेखौ जों। खुमहोनानै सोरगिदिं। एबा गुवार गुवारै अ
औ
औवानि एबा गय बिफांनि सथा सथा दुमथेनानै होनाय जायो। बिनिफ्राय नैबे जायगाखौ साखोन सि खोनै लाखिनाय जायो। ओं दा ओ ओरैनोथ' मोसौआ गांसो जाग्रा जिब महरै बियो गांसो खौनो जायो लोगो- से माब- माब्लाबा जेब्लानखि दैज्लां बोथोर जागोन अब्ला जोङो दुब्लि फोथारावहाय माइ गायनाय जायो अब्ला नैबे खौ ओ मोसौखौ खानो जायगा मोना जायो अब्ला जोङो जिगाब गाब जाहोनानै मोसौखौ फोथांनानै लाखियो आरो बेनिफ्राय आथिखालाव माखासे ओ इन्डास्ट्रियाव बानायनाय दानाफोरखौबो होनायखौ नुनो मोननाय जायसै जायजोंहाय मोसौनो प्रटिन बारायहोयो होननानै जोङो मोनथिनाय जादों बेनिफ्राय आरो बायदि बेमारा जारनिफ्राय रैखा खालामनानै लाखिनो थाखाय मोसौनो माखासे इन्जेकसन होनायखौबो जोङो आथिखालाव नुनो मोननाय जाबाय मानो होनोब्ला बारहावा सोलायनायजों लोगोसे मोसौआबो बेमार जायो। बेनिखायनो जाहाथे नैबे मोसौ आ मोजाङै मोजां गोलाव समसिम जेबो बेमार आजार जायालाफसिनो थानो हायो बेनि थाखाय इन्जेकसन होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो। बेबायदिनो नोंथाङाबो मोसौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन। जेनेबा माने आंनि मोनथिनायखौ बुंनो हानोसै आरो नों जेरै नोंनि मिथिनायखौ नों बुंना होबाय ओ जेनेबा थ' जों बांसिन मोसौखौथ सिगांनो बांसिन बिदिनो हालेवनायफोरावहाय बांसिन बाहायोमोन नालाय ओ आजिखालिथ' मा होनो बांसिन ओ मेसिन बुस्थु माने बिदिनो हालौवग्राफोर ओंखारबाय नालाय दायो बेफोर खौ बाहायनाया खम जालांबाय आरोना। ओमफ्राय जेनबा थ'ओ आरो बिसोरो न'फोरावहाय जेनेबा ओ माबाफोर माने जेंना माबाफोर जायोबा ओ बिसोरखौहाय जेनेबा फालांगिफोरनो बिदिनो ओ फाननानै ना ओ जि रां मोनो बि बेजोंहाय एसे हेफाजाबफोर मोनहैयो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो ओ बांसिनथ' दायो मोसौ लानायफोराबो एसे खम जालांबाय ओ जायगानि थाखायनो जेनेबा दायोथ' बिदिनो मा होनगोन दुब्लि फोथारफोरावथ' माने दैज्लां मेसें बिदिनो बांसिनथ' मावनाय जायो नालाय ओमफ्राय मानसिफोरा बिदिनो अह जायगानि थाखाय एसे प्रब्लेम मोननानै बांसिन माने मोसौ लानाया खम जालांबाय आरोना आंनि नुनायाव।
औ
थेवबाबो ओमफ्रायो माने ने बिदिनो मा होनो माबाफोर जेंना जे जेंनाफोर जायोबा बेफोरावहाय बिदिनो एसेसो हेफाजाब मोनो होननानै ओ न'खरावहाय माने जायहा माने एसे बारिफोर गुवार दं आरो ना ओमफ्राय बिसोरहा मालाय बारि फोरावहाय बिदिनो खाग्राफोर जायगा थायोबा मालाय बिसोरहा लायो आरो ना ओमफ्राय जायहा बिदिनो न'फोरावहाय बिदि बिदिनो जायगाफोर गैया बिसोर नि मा होनो लानो लानायखौ एसे खम नुबाय आरो थेवबाबो खायसे लायो माने जायगा गैयाबाबो ओमफ्राय बिदिनोथ' अ बांसिन माबायावहाय माबाफोर माबा जायोबा बांसिन सहाय सुंनायखौ नुयो आरोना आंनि नुनायावहाय आरो आरो बिदिनो सुबुंफोरा बांसिन मा होनो बिदिनो माबाफोर खामानियावहाय बिदिनो सोलिहैनाय सोलिहैगोन होननानै बांसिन लायो मोसौफोरखौहाय होनबा बो दानिया सिगां गोदो थ' ओ मोसौफोरखौ बिराद बुरजा बुरजा माने लानाय नुयोमोन आरोना न'खरसेयावनो दसथा बार'था एसां गाहाम थायोमोन आरोना दायोथ' इदिनो बांसिन थिन उमसोरनावबा माथाम सोरनावबा मासे ओमफ्राय इदिनो बेफोरसिमबो बेफोरसिमलसो नुयो आर ना लानाय फोरखौ हाय थेवबाबो आ नो उम मोसौआ बिदिनो सहाइ संनायाव मोजां आरो आरोना आंनि थाखाय माने फिसिनांगौ आरो ना जायगा गैयाबाबो माने दैलांफोरावबो माने दुब्लियावथ माइ गायनाय जायो नालाय ओमफ्रायो इदि लामाफ्राव खानाय जायो ओमफाय न फोरावथ' जेनेबा मेसेंङाव मोननाय जेनेबा माइफोरनिफ्राय ओंखारनाय जिगाबफोरखौहाय माइ हुंख्रंनानै दोननाय जायोना बेफोरावहाय खाना दोन जायो आरो
औ।
नंगौ
औ। मोजां आरोना बिनि थाखायनो
उम उम बिनिफ्राय जोंङो नुनो मोनोमोन गोदो गोदायनि समावहाय मोसौखौ खानानै दोनामोन होननानै माने दुब्लि फोथाराबो जोबोद गुवार गुवार खाय हगारनानैनो दोनोमोन अ दा बै ओ जिनै था जिबाथा मोसौखौ ननि मालिगा फिनो ओ जेनेबा गुमनो हाया नालाय बेनिखायनो लावखारबो लानाय जायोमोन। उम मोसौ गुमनो थाखाय, ओ आरो आथिखालाव मोसौखौबो बारा फिनाय नुनो मोनला मानो होननानै बुंब्ला आथिखालाव सोलोंथाइ मुगा फैनानै लावखार दोननाय एबा लावखार दाहोना थानायाबो खम जाबायना बेनि थाखा ओंखायनो माफा माने गाहामल लानायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो आरो आथि खालाव हा हुवा बो बारि बागानफोराबो ओ एसे एसे से बिबांनि ल' जानायनि थाखाय दुरुंजों खानानै दोननायखौबो नुनो मोननाय जायोसै नैबेखौहाय फारागथि नुनो मोननाय जादों आरो मानो होननानै बुङोब्ला नैबे मोसौआ बबावबा थांसनोब्ला लामा आन्दायनानै गोमानोबो हागौ गुबुननि गुबुन नखरनि बारि बागानाव हाबहैनानै बेयाव बायदि मैगं थाइगं गायनायखौल आबादफोरखौ नस्थ' खालामोब्ला बियो बै मालिकनि थाखाय जबोर खहा गोनां अब्ला बै मालिकजों मोसौ मालिकजों दाङ बाजि जालायनाय मोनसा मोनसि जालायनाया सोमजियो। बेनि थाखायनो आथिखालाव दुनदाल होनानै एबा दुरुंजों खाबथानानै दाबसे जायगायाव खानानै दोननाय खौ नुनो मोन्नाय जायोसै आरो बेनिफ्राय आरो नंगौ ओ मोसौआ जोंनो बायदि बिथिङाव मदद होयो राङारि बिथिङावबो गोबाङैनो मदद होयो उम
उम ओमफ्राय थ बांसिन बिदिनो मा यावहाय हेफाजाब होनायखौ नुयो आरो ना।
औ बेनिफ्राय आरो जोङो बर'फोरखौहाय नैबे मोसौखौ माइनाव महरै गोदो गोदायनिफ्रायनो सिबिबोनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो मानो होनोब्ला बियो जोंखौ गोबां बिथिङाव फारफ्रोमनिफ्रायबो मदद होबोयो बेनिखायनो माइनाव महरै मानिबोनायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेखौहाय जोङो जेब्लाबो खस्थ' होनायनिफ्राय एबा गाज्रि नोजोरै नायनायनिफ्राय ओ गोजान खालामनानै दोनबोनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिब्ला नोंथां दिनैनि पिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै
औ
ओं दे
दे
औ